हेलौ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथां फ्रि नामा दायो नोंथाङा?
औ फ्रियानो दङ नोंथां ओ
अब्ला जों दसे सम लायरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन।
सावराय अब्ला नोंथाङा। नारजि ओंख्रि फोरफोरखौबो जायो नङा होमबा
जायो जायो औ।
औ औ अब्ला नोंथाङा मा होनो नारजि ओंख्रिफोरखौ जों मानिफ्राय बा माजों माजों जों संनानै जायो बोरै बानायो? मा माइ जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
जागोन नोंथां हागोन जोङो नारजिया जोंनि होना बुंनांगोन आरो ना बा बर'फोरनि बा बर' समाजाव माने गोबां बाहागो एबा जायगा लानानै दङ आरो जोङो नारजि होनोब्ला
माने जोङो जानायनि नि अनगायैबो बायदिसिना गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जानायनि अनगायैबो जोङो बेखौ माखासे जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थि फोरावबो जोङो बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै बिदिनो जोङो नार्जि होनोब्ला जोङो नार्जिखौ जोङो थोंजोङै मोननो हाया बेखौ जोङो आलादा बिफांनिफ्राय एबा बिदइनिफ्रायसो जोङो बेखौ बानायनानै लायो। थिग बेबायदिनो जोङो नारजिखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो मा खालामनांगोन आबाद मावनांगोन जोङो आबाद मावनोब्ला जोङो गिबियावनो हाल एवनांगोन बेबायदिनो जोङो बोरि हाफोराव जोङो हाल एवो हाल एवनानै बेयावहाय जोङो बे फाथोनि बेगरखौ जोङो होनांगौ जायो फोनानै उनाव फोनानै जेब्ला दिरो एसे बिलाइ जानो जायो अब्लानिया जों बेखौ बै समावहा फाथो गोथांखौबो जोङो जायो। ओमफ्राय जोङो बेखौ बिजुफोरखौ खानानैबो फोरानो बिनि उनाव देरोब्ला गिदिर सार् जायोब्ला जोङो बिनि जेब्ला बे बिफांखौ दाननो सम जागोन अब्लानिया जों बिनि बिलाइ बिजौफोरखौ जोङो खानानै जोङो फोरानो फोरानना लानानै जोङो बेखौ नारजि महरै जोङो दोनना होयो बा जोङो गोबाव समालासे बिदि फोरानना लायोब्ला बोसोरसे बोसोरनैसिमहालागै जोङो बेखौ दोननानै जानो हायो आरो बे बेबायदिनो ओमफ्राय नारजिया महर मोनो बा नारजिखौ जोङो बानायनानै लायो। बेयाव बिनि उन जोङो बे फाथोनि बिफांखौ जोङो बिलाइ एबा बिनि बिजौखौल' जानानै जोङो जायो बे नङा बिनि जोङो बिगुर बिनि आरो। फाथसेना बेखौबो जोङो खामानियाव बाहायो। बिनि बिगुरा जोबोद जोङो दाम गोसा नुनो मोनो बेसेन दङ जोङो हाथाय बाजाराव फानोब्ला बेखौ जोङो गोबां बेसेन मोननो हायो बिब'निफ्राय ओमफ्राय आरो जोङो बै बिनि पार्टिसेनाखौबो जोङो माखासे बेराफोर बा इन्जुर बानायनायाव जोङो बाहायो एबा जोङो अर सुनायफोरावबो बिनि फाथो सिनाखौ बाहायो थिग बेबायदिनो नारजिखौ बिनि बिजु बिलाइखौ फोरानना लानानै जोङो बानायनानै लायो उनावहाय जोङो जेब्ला जानो गोसो जायो अब्लानिया जोङो बेखौ सोमनानै दैयाव सोमना दोननानै उनावहाय बोखांनानै जोङो बेखौ रुनानै लाग्रोयो। रुना लाखांनायनि उनाव जोङो जोङो अमा बिबुजों सङोब्ला एबा दा अमा बेदरजों सङोब्ला जोङो बेखौ गिबियावनो मोजाङै नांगौ बायदि मस्ला मस्लि थाव लानानै जोङो एवनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय ब फोनानै लानाय
नारजिखौ जोङो बेयाव होनांगौ रुनानै अब्लानिया गोदौ होब्लानो जोङो नांगौ बायदि गोदौ होब अब्लानो बियो जानो थाखाय थियारि जायो आरो। बेबायदिनो जोङो नारजि अमा बेदर एबा नारजि अमा बिहु बेफोरखौ जोङो संनानै जायो। दा गोबां समाव जोङो आलुफोरजों संनानै जायो बा अनलायावबो जोङो सिखोर ना होफानानै नारजि अनला सिख्रेबनाय बेबायदि खालामनानै जोङो जायो बेबायदिनो जोङो आलादा आलादा आदब एबा रोखोमजों जोङो संनानै जायो बिनि अनगायैबो जोङो आरो माबायाव जानायनि अनगायैबो जोङो माखासे जोंनि आसार खान्थियावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो मानसि थैयोब्ला बै मानसि थैखालि जोङो बे थै गोथै गोथैजों जोङो सोमोन्दो गारनो थाखाय नारजि अरगारो बेखौ जोङो नारजि अरगारनाय बुङो। आरो बिनि उनावहाय जोङो सारादु खुंनाय बे सारादुखुंखालिबो जोङो बै नारजि ओंख्रि संनानै फैयो आरो बयनिबो एसे एसे बे जाय खालि सारायद खुंगोन बे खालि जाहोगोन बे खालि बयनोबो नारजि ओंख्रि संनानै जाहोयो माने बेनि ओंथिया जाहैबाय बै थैनानै थांनाय सुबुंजों जेनेबा जों गोथां थानाय बयबो सोमोन्दो गैला दिनै जोङो माने सोमोन्दोखौ बस'बाय बेबायदिखौ फोरमायो आरो मानोना जोङो जोंनि गेजेराव बा बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय दङदि जोङो गोखाजों सोमोन्दो गारनायखौ जोङो फोरमायो होननानै फोरमायनो हायो होननानै बेबायदि फोथायनायजोंनो जोङो बेखौ नारजिखौ बेबायदि गोथै गारनायाव जोङो बा गोथैनि साहा दुखुमनायाव जोङो बाहायो ओमफ्राय औ नोंथाङाबो थ' मिथिगौ खोमा जाफेरबायबा गोबां बेबायदिनो रोखोमनि बानायनानै बेनि बागै एसे साव फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ जागोन नोंथां जागोन
औ
दा नोंथाङा जेरै बुंदों खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
हा जेरै बुंदों माने बिदिनो जों नार्जिखौहाय डाइरेक्ट खेबसेनो जों नार्जिखौ मोननो थाना नङा होमबा नारजिखौ जों बानायनानैसो लानांगौ जायो
नंगौ
माने मेनलि होनोब्ला नोंथाङा जै फाथोनिफ्राय मे दा फाथो जेनेबा जोङो नारजि ग जेनिफ्राय फैयो जों बिनिफ्राय गोबां माने गोरलैनिफ्रायनो जों बेखौ ओंख्रि जाबोनाय जायो नङा होनोमबा
नांगौ
आरो सथुजों जायखौ नार्जि बानायो बेयो आरो माखासे जे गोबां खामानियावबो सोलियो ग ज जेब्ला फाथोआ देरो जेब्ला जों देरब हाबाय जेनेबा खानाय समावहाय खानानै जोङो बेखौहाय बिलाइखौहाय खानानैहाय फोराननानै लाबाय आरो
नंगौ।
फोराननानै लानानै जेनेबा जों माखासे बुसथुखौ जेनेबा जों सोमबाय नङा होमबा हाजों दंफांखौहाय स्फ'खौ सोमनायनिदों न मा खाथि सिना ओंखारो। आरो मा होनो बेखौ जोंना फाथो दिरुं ओंखारो।
औ
बेफोरखौ जोङो फाथो दिरुंखौ जेनेबा फानबाय
नगौ
बायदिसिनाखौ जोङो न'आवहाय अर सुनो थाखाय दोनबाय नङा होनोमबा
औ
जों अरखौ खेबसेल' फोजोबनो हाया सिगांनि समावथ' जोंबना गेस गैया बेफोरबायदि जेनेबा जों बनजोंनाय समाव जों दा फाथो सिना होनांगौ जायो नङा होमबा? बेबायदिनो मोनसेबो बुस्थु गारजायै बुस्थुनिफ्रायनो जोंना बेखौ माने जोङो खानानैहाय फोराननानै बेफोरबायदि बानायनाय जायो आरो। जिथुनाखि नोंथाङानो बुंलांखाबाय माखासे हामाबो जायो। जेनेबा जों नाजोंबो जानो हायो दा जेरै अमा अखानि मेजेम अखानि मेजेजोंबो सबसे गोथावसि जायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
आरो नार्जि अमा मोनसे नाम आरो। जिहेथु जोंना नारजि दोलो नार्जि दोलोबो जाजाब्बाय बा नाजों फुदुंनानै जाजाब्बाय। ओमफ्राय बेबायदिनो आरो। जेनेबा जोंना बर'फ्राथ' नों गामियावहाय बेफोरखौहाय जों बेदरजों नङाब्लाबो जों ओरैनो गोजाब्लाबो गोबां रोखोमनि जायो नङा होमबा?
नंगौ।
सोरबाया सोरबाया मा खालामो ना गोरानफोरजोंबो बिदिनो जेंगाब थेंगाब फुदुंनानै जायो।
औ।
आरो सोरबाया मा ना गोथां खनानै जायो आरो मा होनो बे नारजिखौहाय गोरान गोरान बुस्थुखौहाय मा खालामो बेखौहाय आरो गोरान खालामनानै सान्दुआव गोरान फोराननानै सिख्रेबनानै गोरलै गोरलै गुन्दै बाददि खालामनानै मा होनो बेखौहाय नारजि दोलो माने माबाजोंहाय खारैजोंहाय नारजि दोलो संनानै जायो नङा होमबा?
औ।
बिदिनो आलुफोरजोंबोथ' माने मिलावलायनाय बिराद गोथाव जायो। जोंना नार्जिजों आरो बर' न'खर आरो नारजि माने जाखायो ओमफ्राय।
नंगौ नंगौ।
आरो बिदिनो थाहैबाय जोंना जेनेबा नारजिखौथ' बुंखाजोबबायानो नङा होमबा?
औ औ।
नाफामनि फारसे एसे बुंथिया जिहेथु जों बर'फ्रा जानो मोजां मोनो। नाफाम होनोबा बा सबनिबो न'खरावनो जोंहा माने बो न'खर न'खर एसे एसेबाबो नाफाम बानायनानै गासिबो
औ।
जिहेतु जेबो ओंख्रि गैयाब्ला जों मा खालामो दालि जहलजों नाफाम बाथोन बानायनानै जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
आरो बे नाफामखौ बोरै बानायो होनोब्ला जोङो जोंनाथ' गामि ओनसोलावहाय मालाबा लाबजिजों थिखांनाय ओ सेन सा खखा सानाय बा औवा दान दै सारनाय दंग' सारनाय बेफोरबायदिजों जोङो नाखौ मोनखायो नङा
नंगौ।
बेफोरबायदिजों जों मोननाय नाफोरखौनो जों मा खालामो फोराननानै नाखौहाय आराम माने न'आव लाबोनानै सायनानै फोराननानै ओ गोरान खालामनानै गोरान गोरान खालामखांनायनि उनाव जों मा खालाम थास' जिहेथु जोंना थास' दंफांखौ ओ हानानै सुनानै थास'जों जोङो देजाबफानानै माने मा खालामो भयामफ्रावहाय सोरबाया माने ओ औवानि हासुङाव सोबाय
औ
सोरबाया बयामाव सोयो माने बिदिनो गोरा नारथुमनानै दोननानैहाय गोबाव सम दोनोब्ला जोङो बेनो सेवनानै मा जायो नाफाम जायो आरो
नंगौ नंगौ।
नाफाम आथ' सेव ओ सेवबासो जायो नालाय
औ
नाफाम जायो आरो जिहेथु नाफामखौ आरो जानो बयबो मोजां मोनो।
ओं
ओरैनो गोजा मा होनो सामब्राम सामब्राम गोजाखौ जोङो ओ हानानै बिदिबो जों संनानै जायो नङा होमबा
नंगौ।
आरो नाफाम बाथोना नों सब संबो सब ओंख्रिजोंनो गोथाव आरो सब ओंख्रिजोंनो जाजाग्रा ओ बा मोनसे बाथोनसो नालाय बियो आरो गोबां जानो मोनदों नाथुर बाथोन ना ना नाथुर फोरखौबो जों बानायो सोरबाया सोरबाया ना गोरलै गोरलै बानायो सोरबाया नास्राय ना गोरि ना फिथिग्रि माने गोफा गोबां रोखोमनि नाखौहाय माने आलदा आलदा बानायनाय जायो आरो ना फिसाफोरनि सोरबाया आलदा बानायो सोरबाया माने बेलेग सिस्टमनि बानायनाय जायो आरो अब्ला दा टाइमावबो जाबाय नङा होमबा
औ नोंथां औ
ओ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा रायलायनायखौहाय
जागोन दे नोंथां औ
औ